अ खोनादों। खुलुमबाय नोंथां।
मा खालामगासिनो दं?
आं दा ओरैनो दंथ'यो। जेबो खालामथ'वाखै।
बिदिब्ला जों आबहावानि बागै एसे सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजायो नों
औ आबहावा होनो होननानै बुङोब्ला मा सानो नोंथाङा नोंथांनि रावाव माने मा होननानै बुंगोन?
आबहावा बुङोब्लाथ' आङो जोंनि बे सोरगिदिं बेखौ सानो आङो आरो आङो माने बे बिफां लाइफां जिब जुनार गासिखौबो आङो माने ओ ज' मिलिनानै बेखौनो आं आबहावा होननानै बुंनो सानो आरो। नोंथाङालाय मा सानो आबहावा बुङोब्ला?
आंबो जेनेबा बे जोंनि सोरगिदिं जायखिजाया जे दङ बिफां लाइफाङा जिउ गोनाङानो जा बा जिउ गैयिआनो जा गाैखौबो लाफाजोबनानै जोङो आबहावा होननानै बुङो आरो।
औ दा जों नुनो मोनोना माने बे मा होनो हा जै जायगाफोरा हायाव थायो बिनि आबहावाया एसे बेलेग जायो आरो। ओ मा होनो लैथोफोराव थानायनि आब हावाया एसे बेलेग जायोना। लैथोसिं आरो हासानि आबहावाया एसे बेलेग जायो। नोंथाङा लैथो सिंनि आबहावानि बारै माबाफोर मिथियो नामा?
जेनेब्ला लैथो सिंनि होननानै बुङोब्ला बेलेग थो नालाय दैनि सिङाव जाहैबाय बे बेनि आबहावाया दैनि सिङाव बिदिनो ना गोबां माने बायदि रोखोम ओम गेदेर फिसा ना खासेव बायदि बायदि जाथोनि बिदिनो एम्फौ एनलाफोर बिफां लाइफांफोर गासैबो सोनारनानै गावबा गावनि सायाव सोरबा सोरनिबा सायाव सोनारनानै थालाय लायो।
औ आंथ' माने आङो खोनानो मोनदों आरोना बे जोंनि जे हा सायाव हाजो हालाफोर दोङो। बिनिख्रुइ बांसिन ओ मा होनो लैथो सिङावसो बे हाजोफोरा बांसिननो दोङोनो आरो। माने बे संसारावहाय बयनिख्रुइ ओ बे बुहुमाव बयनिख्रुइ गोजौसिन हाजोआ माने जोंनि बे लैथो सिङावसो आरो जायहा माने माउन्ट एभारेस्ट पिक होननानै जायखौ जों मिथि मिथियो जायहा हा सानि मोनसे बयनिख्रुइ गोजौसिन गोजौसिन हाजो बेनिफ्रायबो गोजौसिन आरो बे मा होनो जोंनि हा सिंनि बे माबाया मा होनो हाजोआ औ।
उम।
बेनि मुङा माबा मावनाकिया होननानै आरो आरो बेयो माने बे पेसिफिक महासागोर बे सिङाव दोङ आरो। पेसिफिक महासागर सिङाव आरो जों दैनि माने आबहावाखौ बुङोब्ला बे दैयाव बे हाजो हालाल' थाया नाथाय हायेनबो थायो आरो बिदिनो हाखर गोथौ गोथौबो थायो आरो जैखौ जोङो मा इंलिसाव ट्रेन्स होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौथ' जोङ बर'आवबो ट्रेन्स होननानैनो बुङो नामा?
बर'नि सोदोमखौथ' आं बेखौ मा होनो एसेबां गोसोआव फैथ'वाखै
औ आरो माने बे बयनिख्रुइ गोथौ ट्रेन्सआनो जाहैबाय मेरिना ट्रेन्स आरो बेबो माने पेसिफिक महासागरावनो दङ आरो। ओमफ्रायो माने बेनि गोथौआथ' बे मा होनो जोंनि माउन्ट एभारेस्टआ जेसेबां गोजौ बेनिबो बारा गोथौ आरो बे आरो बियो ओ जोबोद गोथौ होनजायो आरो बे गोथौ माने लैथो गोथौआव ओ मा होनो साननि स्रांआबो थांनो मोना आरो। आरो दा नोंथाङा बिफां लाइफांफोरनि बारै बुंनो हागोन नामा? जोंथ' नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफां थायो।
औ बिफाङाथ' गोबां रोखोमनि दायो जेनेबा गोजौ थाखोनि गेजेर थाखोनि बेनिफ्राय गाहाय थाखोनि गाहाय थाखोनि होननानै बुङोब्ला जोङो बे जेनेबा हाग्रा जायफोर माने बा सेन्टिमिटार द' सेन्टि जि सेन्टिमिटार बिदि माने हायाव हाग्रा रज'यो जों जायखौ जों हाग्रा होननानै बुङो गाहाय गाहाय गुसुं गुसुं बे जाहैबाय बेनिफ्राय एसे गोजौ बेनि सानि से गोजौ होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेबा खायसे बिबारफोर बारग्रा बिफांफोर दङ जेनेबा दालिया सान बिबारफोरखौ बुंजायो बा बिदिनो नोरसिं बिफां बायदिफोराबो माने एसेबां गोजौ जायाना। एसे गाहाय गाहाय ओम बेनिफ्राय आरो बे हाग्रामाफोराव थानाय गेदेर गेदेर बिफांफोरा जायफोर बिराद गोजौ गोजौ जायो बेफोर आरो।
औ बेथ' नंगौ। जोंनि आबहावायाथ' जोङो बारखौबो रोखोम रोखोमनि मोनो नङा होमबा खायफा खायफा बारफोराहाय बे मानसि देहानि थाखाय गाज्रि आरो खायफा खायफायाहाय मोजां आरो।
नंगौ नंगौ। नाथाय आथिखालनि दिनाव थ' जेनेब्ला आबहाया गोबां गुबुंनो हमदोंना सोहोर ओनसोलावथ' गोबां माने गाज्रि आरोना जेनेब्ला सुबुंजों सुबुंनि अनगायै सुबुंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला जों गावबा गावनो बे आबहावाखौ माने सोरजिनाय बायदि जाहैयो आरो मानो होनब्ला जोंनो गावबा गाव जेनेबा मोजाङै जुदि जा न'नि जाबो दाखोर दालाफोरखौ ओ जानला मानला गारोब्ला आरो बे गारि गारि जेनेब्ला गोबाङानो गारि बाहायो गारियाव थाव बाहायनायफोरा बेफोरनिफ्राय जि उखुन्दै गबोयो पेट्रलखा खामनायनि उनाव दङ ज' गबोयो बेफोरबोथ' बारनि थाखाय आबहावानि थाखाय मोजां नङ नङा बिदिनो माने आबहावाया गुबुंले जादों आरोना बेनिफ्राय सोहोर ओनसोलावथ' जों नुनो गोबांखौनो नुनो मोनो जेनेब्ला मा होनो दानिया माने सुबुंफोरा साननैखौनो माने नुनो मोना बायद बिदि मोनो आरोना माने नों न'नि जोबोरदोआ जाबोर नोंनि न'आव बाहायनाय बायदिसिनाफोरखौ नोङो न'नि बायजोआव डाइरेक्ट गारहरो बेबो मा सोहोर ओनसोलफोराव दैमाफोर दङब्ला दैमानि जिंफोराव डाइरेक्ट गारहोयो।
औ बेथ' नंगौ उम। माने जों सोहोरफोरावहाय बे दैसाफोर थाबाब थाबाबो बे दैसाफोरखौ जोबोद गुबुंले नुनाय नुनायखौ मोनो आरो प्लास्टिकफोरजों बुंफबनाय बा माबा मोनसे गेसाव गोफोन बुस्थुफोरजों बुंफबनाय जों नुनाय खौ मोनो आरो सोहोर ओनसोलफोराव नंगौना नङा नोंथां।
बेखौ जों गावबा गाव मानसिफोरानो खालामना लानाय होननानै बुंजायो आरो बेनि उनाव आरो नोङो गाज्रि जादों बिदि होननानै बुंब्लाबो सोलियाना नों गावबा गावनो साननांगोन जे माबायदि खालामब्ला जोंनि आबहावाया मोजाङै थागोन जेनेबा जाबोर फोरखौ जानला मानला गारनो नाङा बे दैमा दैसाफोराव गारनो नाङा बेफोर मोनसे जोंनि सम्पद दा बेफोरखौ जोङो साहोन सिखोनै लाखियाब्ला
औ औ औ। जों मानसि माहारिनि थाखायनो गाज्रि आरो। आरो आंथ'। माने आबहावाखौ जोबोद मोजां मोनो मानो होनबोला जोंनि आबहावायाहाय जों सुबुं माहारिनि थाखाय जिखिनि नांगौ बेखौ होजोबनाय बायद दि आरो जेरै बिफांफोरावबो जोंनो थाखाय मा होनो फिथाइ होयो बा थपथाफोर होयो बे थपथानि गेजेरजों जोङो न'बो लुनो हायो बा जोंनि नांगौ बेसे बेसाद बेसादफोरखौबो मोननो हायो जेरै ओ बिसां टेबोल सियार बा बन ना सिगांनि जुगावथ' जोङोहाय बे ओ गेसफोरखौ बाहायनाय जायामोन ना। बनसो बाहायनाय जायोमोन ओंखाम ओंख्रिफोर संनो थाखाय। आरो बिदिनो फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथायाइथ' जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां बेनिफ्राय जों भिटामिनफोरखौ मोननो हायो आरो आरो मैगं थाइगं बेफोरखौबो होजोबो आरो बे जोंनि आबहावाया आरो जि प्रटिन नांगौ जायो जोंनि मोदोमनि थाखाय बेनि थाखाय मा जोङो ओ जिब जुनारफोरखौ जानो हायो आरो जों मानसि माहारिया। नोंथाङा बे जोंनि आबहावानि होनाय ओ फिथाइ सामथायाइखौ जानानै मोजां मोनो ना मोना।
मोजां मोनो
औ, ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जे जों मोननो हानाय फिथाइ सामथायाइ बा बिबारफोर बेनि बारै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जेनेबा फिथाइ - सामथाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां दं मानसिया जानाय, खायसेखौ जों बुंनो हायो, खायसेखौ जों नामखौ मिथिया दिनैहालागै गोबां जों दाबोलागै नुनो मोनफेरि बिदिबो दं आरो दा जेनेबा फिथाइ सामथायाइ होननानै बुङोब्ला, - आफपेल, थाइजौ, खान्थाल, थालिर बेफोरनो गोलैजोबो।
औ
ओं बेनिफ्राय आरो
बिबारफोरनि बारै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
बिबारफोर होननानै बुङोब्ला जोङो -गलाब बिबार, जबा बिबार, दालिया, गेन्दे, सान बिबार देफदिल दुलि,,
औ आरो जोङो मा होनो बेखौ नुनो मोनो आरोना, जोंनि सोरगिदिंआहाय बिफां लाइफांफोर थाबोला जोंनि सोरगिदिंवाबो एसे थान्दा जायो आरो। जेरावहाय बिफां- लाइफां गैया बे जों रुजु बाला
ओं
आरो खायफा बिफांनि बिलाइफोरखौथ' जों मैगंबो जानो हायो ना?
ओं ओं ओं
नोंथाङा, बिलाइ जाग्रा ओ ओंख्रिफोरनि नाम बुंनो हागोन नामा?
जेनेबा ओंख्रि नङाब्लाबो जों बिलाइ जानाय होनोब्ला, जोङो निम बिलाइ होनना बुंजायो। बेनिफ्राय,, नोरसिं बिलाइखौ जों ओंख्रि जायो।
औ
बिनिफ्राय ओ सजना बिलाइ।
औ
आरो मैदुफु बिफांनि बिलाइखौबो जों जायो। बेनिफ्राय बै जे थेख्रा होननाय दं - जो गोखै जे फोरानो बेनि बिलाइखौबो जों जानो हायो।
औ थेखेरा बे जे फिथाइ गोखैयाना?
ओं ओं ओं बेनिफ्राय आरो बे खिफि बेन्दों नामा, खिफिलेवा खिफि बेन्दों होननानै जे बुङो, जों भेरेलथा
औ
ओं
आरो जोंथ' माने बिलाइखौल' जाया, नाथाय बिबार फोरखौबो जानाय जायोना? जेरै -मैथ्रुनि बिबारखौ जों जायो आरो बे सजनानि बिबारखौबो जों जानाय जायो आरो।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
फोर बिदिनो गुबुन गुबुन दंबावो जेरैहाय माने ओ मा होनो बेखौ बे बिबारनिया बे बिबारा गोखा आरो। बासिगि बिबार बेखौबो जों जायो।
औ औ।
औ।
खारु खानदाय ओम। बेखौ आङो जानो मोनदों खोमा खनसे खिन्थु माने एसेबां गोसो गैया आरो ना।
औ।
माबायदि मोनबा? जानो मोननाय बायदि मोनदों।
ओम गोखा जायो आरो एसे।
मा ओनदों?
गोखा जायो एसे।
औ।